नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं
ओरैनो दङ
औ दसे सम सावरायनो हागोन ना नोंथां
औ हागोन नोंथां
अ होमबा जोंहा दा सोलोंथाइनि सोमोन्दैनो एसे सावरायायनोसै नङा होमबा नोंथां
औ
उम सोलोंथाइखौथ' जोंहा मिथिखायोना
जोङो सोलोंथाइ होननानै बुङोब्ला जोङो मा आथिखालाव सोलोंथाइयानो जोंहा मोनसे ओ गोजौ फारसे बे जायगा आवग्रिनानै दं आरो बे सिगां सोलोंथाइ थायोब्लासो जोङो मा गासैबो हाबाफोरखौनो मावफुंनो हायो आरो दा सिगांनि समाव जोंहा सोलोंथाइखौ एसेग्रब मान जोंहा मा बेसेन होआमोन नाथाय आथिखाल जोंहा सोलोंथाइखौ ओ गोबां बेसेन होनायखौ जों नुनो मोनसै आरो जोंहा न'आव गैयाब्लाबो जानो गैयाब्लाबो जों आथिखालाव बिमा बिफायाबा जोंना सोलोंथाइखौ होथारसै आरो प्राइभेटआवबाबो जोङो सरकारि स्कुलावबाबो जोंहा सोलोंथाइखौ होथारसै आरो आथिखालनि सुबुंफोरा मानो होनबा जोंहा सोलोंथाइ गैयाबा जिउआव खाना होननानै जोङो बुंनो हायोना बेखायनो सोलोंथाइ लायोब्लासो जोंहा मा गोबां गुबुन गुबुन जायगाफ्राव दावबायनो हायो बेफार फालांगिफोराव जोंहा मुलाम्फा जायो बिदि आरो सोलोंथाइयासो जोंखौ मा गोबां गोबां मा होनो मदद खालामगासिनो दं आरो बेनिखायनो जोंहा सोलोंथाइखौ लाथारनांगौ दा जोङो सोलोंथाइ लानानैहाय जोंहा गोबां बिदिनो गिदिर गिदिर साख्रिफोरखौबो जोङो मावनो हानाय बेबायदि जाबाय आरो आथिखालाव जोंहा बर' फोराबो गोबां गोजौ गोजौ मासिआव जायगा आवग्रिनानै दंसै आरो सोलोंथाइनि दारै जेरैहाय ओ जोङो गोबांहाय ओ सोरबा अफिसारफोर सोरबा बेबायदिनो गुबुन गुबुन ओ ओ मासिफो फोराव जेरै जायगा आवग्रिनानै दं आरो बेफोर मानि थाखाय जादों होननानै बुङोबा जोंहा बेफोर गासिबो सोलोंथाइनि थाखायसो जादों नङा होमबा बेबायदि आरो आमफ्राय जोहा ओ जोङो सोलोंथाइखौ मानो थाखाय लानांगौ सोलोंथाइखौ जोङो जिउआव साख्रि बाख्रि लानो थाखायल' जोङो सोलोंनाय जाया बेखौहाय जोंनि जिबनावबो नांगौ जायो मानो होनबा ओ जोङो जिउखौहाय माबोरै खुंनो नङा होमबा जोङो मोनसे लाइफखौ जोंहा माबोरै ओ दैदेनलांनांगौ जोंनि ओ संसारखौ जोङो माबोरै सालायलांनांगौ बेफोरनि थाखाय जोंहा ओ गोबां गियानफोरखौ मोननो हायो सोलोंथाइ थायोब्ला बेखायनो जोङो मा खालि साख्रिनि थाखायल' जों सोलोंथाइखौ लानांगौ बे नङा आरो जोंहा साख्रिनि अनगायैबो जोंहा गुबुन गोबां हाबाफोर मावनो हायो आबादफोर मावनो हायो जों गोबां बिदिनो बेफार फालांगि खालामनो हायो जोङो बेबायदि आरो खालि जोंहा मा जोङो सो सोलोंथाइ लादों होननानै जोंहा साख्रि मोनथारनांगौ बेल' नङा नङा आरो सोलोंथाइ लायोब्ला जोंहा मा ओ संसाराव जोङो मा समाजावबो जोङो मान मोनगोन जोंहा सोलोंथाइ थायोब्ला जोङो ओ बबे मोजां बबे गाज्रि बेखौ सायख'नायाव औ जोंखौहाय सोलोंथाइआ मदद खालामो आरो मा गाज्रिखौ जोङो सिनायनो हानाय मोजां खौ जोङो सिनायनो हानाय गाज्रिखौ जोङो लाया लासे खालि मोजांखौल सायख'नानै लानो हानाय बेबायदि जोंखौहाय मा ओ सोलोंथायाइआ सायख'नायावहाय मदद खालामो आरो बिनिखायनो जोंहा मा सोलोंथाइखौ लानाया गोनांथार आरोखि आमफ्राय जोंहा मा ओ सोलोंथाइ गोयै सुबुंफोराबो जोंहा गोबां बेबायदिनो जिउ खांनानै दङो आरो थेव नाथाय जाय सोलोंथाइ गैया बिनि साननाय हनाय आरो सोलोंथाइ गोनां सासे सुबुंनि साननाय हनाय बेयाव गोबां फारागखौ जों नुनो मोनो आरो जाय सोलोंथाइ गैया बेबाय सुबुं सुबुंफोरा मा गावनिखौल' अं अं सानो आरो बे जेबो नायबिजिरा बबे मोजां बबे नोंगौआ मा बेफोरखौ सानस्लाबा आरो खालि बेया मा ओ गावनि जा बुंदों बेखौल' बे नोंगौ सानो आरो गाव जेखौ बुंबाय बेखौ बेखौनो नोंगौ साननानै लायो गाव जेखौ सानदों बे बेखौल' नोंगौ साननानै लायो आरो बेबादि दा जोंहा बेबायदिनो ओ बुंनो हायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंगौ नोंथां
आमफ्राय आमफ्रायहाय बेबायदिनोबा जोङो सोलोंथाइनि गेजेरजों थांलायबाय नामा जेनेबा माखासे जेरै ओ बिदिनो गोबांथार बिथिङाव दावगानो हादों जेरै ओ काल हारिमु बिथिङावबो जोङो आवगायलांनो हागासिनो दं आरो सोलोंथाइ थानायखायनो जेनेबा जोंनि कालसार हारिमुखौहाय गुबुन गुबुन जायगाफ्राव जोङो दिन्थिफुंनो हाबाय गुबुन गुबुन सुबुंफोरनो जोङो दिन्थिनो हाबाय बिदि जाबाय नङा होमबा नोंथां बेबायदि आरो ओमफ्राय जेनेबा जोंहाथ' गोदोहाय सिनाय जायामोन ओमफ्राय दा नाथाय आथिखालाव मा जों मा ओ जोंनि हारि खौ मा गोबां सुबुंफ्रानो सिनायनो हानाय बेबायदि जाबाय आरो गोबां थिग बिदिनो सोलोंथाइ थानानै जोंहा ओ बिदिनो एर'प्लेननि जेरै एयार हस्ट्रिसफोर बेबायदि खामानिफोरबो जोङो मावनो हाबाय आरो दा जोंनि बर'फ्रा गोबां दंसै बेफोरबायदियाव खामानि मावनानै गावनि जिउखौ खुंनाय गोदोनि समाव जों बेबायदि खामानि मावो ओ हानाय सुबुंफोरखौ जोङो नागिरबाबो मोननो थाङामोन नाथाय आथिखालाव जोंहा गोबां दंसै आरो जेरै ओ बर' लाइमोनफोरा जेरै सेंग्रा बा सिख्ला गासैबो मा माखासे गो ओ एर'प्लेनाव खामानि मावनाय बेफोरबायदि नुसै जोङो बेफोर गासिबो मा जोंहा सोलोंथाइ गोनांखायसो जोङो सोलोंथाइ लानानै जोङो गुबुन ओ माखासे हारिनि राव बेफोरबायदि आसार खान्थि बेफोरखौ जोङो मोनथिनो हायो नङा होमबा बेबायदि आरो सोलोंथाइआ जोंखौ मा खालामो जोंखौ ओ कनफिडेन्स लेबेलखौ बारायहोयो आरो जेरैबो गावखौहाय जोङो ओ माबायदि औ जोङो गावखौहाय माबायदि दैदेननांगौ आरो बेबायदिखौ जोङो मिथियो आरो जोङो सोलोंथाइ थायोब्ला गुबुन सुबुंफोरखौ जोङो लामा दिन्थिनो हायो गुबुन सुबुंफोरा जेरै ओ माबा मोनसे गावनि जिउनि थांखिखौ सायख'नायाव गोनो गोथो जादोंब्ला ओ गावनि जिउखौहाय बियो ओ साननानै मोनाखैब्ला बेफोरावहाय जोङो लामा दिन्थिनानै होनो हायो जोङो मा फरायनांगौ मा फरायनाङा आरो गावनि थांखिया मा बे थांखिखौ जाफुंहोनायाव ओ बिसिबांसो माबायदि नाजानांगौ दावगानांगौ बेफोरखौ जोङो बोसोन होनो हायो आरो दा साख्रि बाख्रिल' नङा जों गुबुन सुबुंफोरखौ बेबायदि ओ बोसोनजों मदद होनानै जों माबा खालामनो होयो बोसोनजों बुजायनानै जेनबा मदद खालामनायानो जोंनि मोनसे बेबो मावनाय जोंनि सुबुंनिनो बेबो धोहोरोम जायो आरो बेबो जोंहा मा गिदिर मोनसे ओ हाबा जायो आरो दा सोरखौबा जोङो बोसोन होनो हानाय गियाना जोंना बयनावबो थाया आरो बेबायदि ओंखायनो बै सोलोंथाइ गैयै सुबुंफोरा जोंनो लामा दिन्थिनानै होनो हानाय नङा आरो जोंहा माबा मोनसे थांखि लादोंब्ला बे थांखिखौ जोंहा जाफुंहोनायाव गोनो गोथो जादोंब्ला बै थांखिफोरखौ जाफुंहोनो बेयो मोनसे लामा दिन्थिनानै होनो हानाय गोहो बेनाव थानाय नङा आरो दा नोंथाङाबो ओ माबाफोर फंनैसो बुंनो सानदों नामा
औ नोंथां जोंना सोलोंथाइ होनोबा जोंना मोननै रोखोमनि सोलोंथाइ थायो नङा होमबा नोंथां
उम
मोनसेया जाबाय जोंना फसंथानारि सोलोंथाइ फसंथारि सोलोंथाइ होनोबा जोंना जेरै फरायसालि ओमफ्राय मा होनो फरायसालि नोङाबा मुगसोलोंसालिफोराव लानानै मा होनो सोलोंथाइ जेरैफोरा मा होनो मोनसे मा होनो फोरमान बिलाइफोर होनो हायो बे फोरो जोंना मा जाबाय फसंथानारि सोलोंथाइ नङा होमबा नोंथां जोंना बिसोराव मा थायो मोनसे थि मा थायो जोंना नेमखान्थि थायो मानिनाखौ जों जोंना मा होनो सम थायो थि सम आरो थि बैसोबो थायो नङा होमबा नोंथां बे जोंना जाबाय मोनसे फसंथानारि सोलोंथाइ आरो जोंना मोनसे बे जाबाय मा जेनेबा फसंथानारि नङि सोलोंथाइफोर जायफोरखौ मा होनो सुबुंफ्रा मा होनो नुनानै बा सोरनिफ्रायबा सुबुंफोरनिफ्राय मा होनो खाथि खालानिफ्राय नुनानै मा होनो सोलोङो बेफोरबो जोंना मोनै सोलोंनाय नंङा होनोमबा दे नोंथां दा सोलोंथाइ जाहैबाय सोलोंथाइ गैयाब्ला मा जायो। सुबुंफोरना साननाया मा होनो सुबुंफोरनि गेजेराव मा होनो गुलाय गुलाय सारनाय खोमसि फोथायनाय बायदि मा होनो नेहाथ सारनायफोरा सोरजियो सोमजियो आरोना जोंना सोलोंथाइसो खालामो सोलोथाइया सुबुुंफोरखौ सुबुंफोरखौ जोंना मोजां गियान होनानै मा खालामनो हायो जोंना समाजाव मोनसे मोजां थासारि सोरजिनो हायो आरोना जोंहा सोलोंथाइनि गेजेरजों आरो सोलोंथाइनि गेजेरजों मोजां सोलोंथाइ लानानै सुबुंफोरा मा खालामनो हायो। गाव गावनि थांखिफोरखौबो मा खालामनो हायो जाफुंसारा होनो हायो नंङा होमबा होमबा नोंथां बेफोरनि अनगायैबो जोंना सोलोंथाय जोंना मा होनो साख्रि बाख्रि नागिरनायफ्रावबो जोंना गोबां मदद होयो नंङा होमबा दानि जुगाव जोंनानै मा मेट्रिक पास जायाबानो जोंना जेबो खामानिखौनो मोनला आरो मा होनो जोंदि मा होनो जोंङो सोलोंथाइ थाब्लाबो जोंना जेनेबा मा होनो आखल फोरोंमो होनो गियानफोर मोजां नंङाब्ला जोंना मा जायो समाजाव जोंना जोंना बायदि रोखोमनि मा होनो जेंना जेंसियाबा मा होनो समाजाव गाज्रिबा दंहाव थासारि सोमजि नंङा होमबा नोंथांजों ओंखायनो मा होनो जोंना सिगांङाव मा होनो आखल आखु दानाय आखल आखुफोर मा होनो बेफोरखौबो जोंना मा जेनेबा न'नि जेनेबा न'खरनि सुबुंफोर बा गिदिरफोरा जों नामा नायनानै जोंना मा एसे जेनेबा कुइसन होननानै एसे जों ना मा फोरोंनांगौ आरो ना जेनेबा उन्दैफ्रा जोंना मा होनो गिदिरफोरा मााबायदि आखु दिन्थियो बेफोरो मा होनो बेफोरखौसो सोलोंङोना नुनानै उन्दैनिफ्रायनो बेनिखायनो जोंना मा गिदिरफोरा जोंना मोजां आखु दिन्थिनानै फोरोंङोब्लासो जोंना मा मोजां आखुनि गथ'फोरा जायो नंङा होमबा नोंथां जोंङो जेरै मोजां न'खरनिफ्राय फैनाय गथ'फोरनि आखल आखु सोरबा आलादा जायो आरो जेनेबा गंसे गोग्लैसोनानै थानाय न'खरफोरनि मा होनो गथ'फोरनि बुंनाय साननायफ्रा बा मा होनो एसे मा होनो जेनेबा जाय जाय थासारिनिफ्राय फैदों बेफोरनि गथ'फोरनि आखला मा गारि आलादा आलादा जायोना मोजां मा होनो मोजां बे फैनाय मोजां आखल आखुनि मा होनो बिमा बिफानि मा होनो फिसाफ्रा जेनेबा आखल आखुआ एसेबाबो मोजां गोहोम गोलैयो नंङा होमबा नोंथां
औं
आरो सोरनाबा जेनेबा बिमाफा गाज्रिाबबो जेनेबा उन्दैफोरा जेनबा फोरोंगिरिफोरनि बा बिसोरबो गिदिरफोरनि मजां गियान मोनोबो जों नामा जोंना फरायसाफोरा मा मोजां लामा लानो हायो आरोना बेफोरबायदिनो जोंनो
उम
मोनसे बोसोन होनाय सोलोंथाइ नङा होमबा जोंना मा होनो बेफोराबायदि जोंना फसंथानानै सोलोंथाइखौथ' जोंनो नांखागौ जोंनो माखासे मा होनो मिथियि बाथ्राफोर बा गाव गावनि मोन्थायफोरखौ मिन्थिनायनि सोमोन्दै मा होनो मिथिनो थाखाय जों मा नांगौ फसंथान सोलोंथफोरखौ नांगौ नंङा होमबा नोंथां आरो बेफोरनि अनगायैबो जोंना मा फसंथानारि नंङै सोलोंथाइफ्राव जोंनाबो गोबां हेफाजाब होयो मोन जोङा सुबुंनि जिउ खुंनायाव जेरै मा होनो जेनेबा हिन्जावफोरा जि दानाय लुनायनि गेजेराव जोंना मा जि दानाय लुनायनि गेजेरजोंबो जोंहा मा गोबां मा होनो गोबां आइजोफोरा जिउ खुंनाय दं नंङा होमबा नोंथां बेफोरनि जोंना हौवाफोरा मा होनो बायदिसिना मा जेखाइ खबाइ औवानि बुस्थुखौ हेबनानै जोंङो मा फाननानैबो जोंना मा सिगांनि सुबुंफोरा जोंनामा फसंथानारि सोलोंथाइफोरखौ मोना मोनो बेनो आरो बिसोर मा जोङो बेफोरबायदि मा होनो बेफोरबायदि औवानि आगजु हेबनानै जोंना हौवाफ्रा मा खालामो बेफोरखौ फाननानैबो जोंना मा जिउ खुङो आरोना आरो जों मा होनो गोबां मा होनो बायदि रोखोमनि हाबाफोर मावनानै जोङो जिउ खुंङोमोन नङा होमबा नोंथां।
औ
जोंना बेबायदिनो मा होनो जोंना फसंथानारि आरो फसंथानारि नङै जोंना मोननैबो सोलोंथाइया जोंना गोबां मा होनो सोमोन्दो आरो मा होनो गोहोम दं आरोना जोंहा मानसिनि जिउआव जोंना फसंथान सोलोंथाय जोंनो नांखागौ बेखायनो मा होनो सरखारा मा जोंना द'निफ्राय मा होनो ब्रै बोसोरनि गथ'फोरखौबो जोंना मा नैरोजा गु नैरोजा द' मा होनो जोंना मा फरायसाफोरनो जोंना मा बेसेन नाङालासेै मा होनो सोलोंथाइ हाबाफारिखौ जोंना मा सोररखारा मावफुंगासिनो नङा होमबा नोंथां।
उम
बे मा होनो बेसेन नाङै सोलोंथाय होनाया जोंना मा मा होनो द'निफ्राय जिब्रै बोसोरनि गथ'फोरनिया जोंना गासिखौबो मा होनो बे नाङा लासेै जोङो बिजाब ओमफ्राय मा होनो इउनिफर्म आरो मा होनो बेगफोर बा सानजौफुनि जानाय आदारफोरखौ मा होनाय जायो नङा होमबा नोंथां। हारसिं जाबाय जों नामा जोंना सोलोंथाइनि हारखौ जोंना मा थि रोखोमै ला बेनि थाखायनो जोंना बारा बेफोर हाबाफारिखौ लागासिनो दं आरोना जोङो बेफोरनि अनगायैबो जोङो जों फसंथाननानै सोलोंथाइ लानो हायाबाबो जों माखासे फसंथान नङि सोलोंथाइखौ मा सोलों खुंनो हायो। दानाय लुनानै गेजेरजोंहाय जोंहा मा होनो दानाय लुनाय ओमफ्राय मा होनो बायदि मा होनो बेफार फालांगि खालामनानैबो मा खालामनो हायो जोंना मा होनो जिउ खुंनो हायो नङा होनबा सुबुंफ्रा
औ
मा होनो बेफोरखौ जोंना मानो सोलोंथाइ होनोबा जोंना बिमा बिफाफ्रासो फोरोंनांगौ नङा होमबा जोंहा दानाय लुनाया जोंनि सिगांनि आइजोफ्राथ' जोंना आखा फाखा जाखायो दानाय लुनायाव होमबा जों जोंनि मानसिफ्रा मा होनो मानि थाखाय रोङा मा होनबा सोलोंनो नाजायाना मानसिफनि थाखायनो जोंना रोङा। जुदि जोंना मा होनो बिमा बिफा बा बिब'फ्रा जोंना उन्दैनिफ्रायनो जेनेबा जिफोरखौ माबोरै दानांगौ माबोरै सोंनांगौ खुन्दुंखौ माब्रै थुनांगौ जोंहा बेफोरखौ फोरोंनानै होयोब्ला जोङो मा होनो जोंना उन्दैनिफ्रायनो बिदि फोरोंनाय मोनबा जोंना सोलोंथाइखौ रोङो नङा होनबा।
औ
होनब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय दोनथ'नोसै ना।
औ